नोंथां नोंथांसिम
औ नोंथां
नोंथां नोंथाङा दासान्दि मा खालामबाय दं ओरैनो
औ नोंथां आं दा एसे गरम बोथोर नालाय आङो दंफां सायायाव जिरायनानै दङ औ
औ
औ
औ नोंथां नोंथांनाव आङो औ औ नोंथाङा आं मोनै दुब्लि बारियाव माइ गायबाय थानायफोरखौ एसे बालथिं फैनानै आंबो बारियाव नायफुबाय थादों माइ गायनायखौ नायहरबाय थादों दा माइ गायनाय बोथोर आरो नोंथां। एसे बार जाखाथाव बेयावनो आङो औ नाव हरबाय थादों नोंथां। जिरायनानै औ नोंथांजों आङो फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ
औ औ नोंथांनाव आङो सोंबायदों नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैदोंदि नोंथां जोंनि अमा फिसिनाय बा जों बर' हारियाव अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो जायनि बिथिंजों जोङो गोबां बर' न'खरानो अमा फिसिनानै बा बेफोर बे फालांगियारि बिथिंखौ जोङो फज'ना लानायखौ नुनो मोनो। मानो जेराव रंसाराव अमा सोलियो नोंथां
औ नोंथां औ औ गोदोनिफ्रायनो ओ जोंनि बर' सुबुंफोरा अमाखौ फिसिबोगासिनो दं बिदिनो सोरहाबा मासे सोरहा बानानै बिदि लानानै ओ बरफो फोरा ओ गावनि न'खरखौ सुफुं थानायजों लोगोसे गावबो एसे रां रुफा खामायबोगासिनो दं नाथाय दानि मुगायाव ओ बिगियाननि मुगना ओ मुगा नालाय गोनोखो मुगा बे गोनोखो मुगायाव ओ जोंनि ओ बर सुबुंफोराल नङा गुबुन ओ सुबुंफोराबो बिदि अमा फिसिनानै ओ गोबां ओ बुरजा बुरजा बा जोंनि लकेलखौ फियालासिनो हाइब्रि मा जायफोरखो जोङो ओ गुबुननिफ्राय लाबो नानै फिसिनायखौ जों नुनो मोनो बे जों ओ बेफोरबायदि फिनानै ओ बिथांमोना गोबां ओ रां खामायनायजों लोगोसे नखरखौबो ओ जौगाहोदों ओनसोलखौबो जौगाहोदों बिदिनो जोंनि दा अमानि ओ दा हाथाय बा मार्केट बे ओ हा थाइ आ मार्केटखौ जौगासिन होदों आरो। बिदिनो अमाजों लोगोसे अमा फिसिनायजों लोगोसे जोङो नाबो फिसिफानो हायो। जेरै माबायदि होनब्ला जोङो अमानि जा गलार बा बिसिनि थानाय न बिसिनि थानाय नख खौ जों जुदि ओ हाखरफारा जों फियोब्ला बे ओ जों अमान अमाया जा जानानै जाखिनि गुन्दै जायोना बे गुन्दै जानानै जा बिथांमोनहा जि खिनि सिगारबाय बे सिगारनायखौ जों जुदि ओ नानो होयोब्ला ओ अमाजों लोगोसे नाखौबो जोङो ओ देरनायखौ जों नुनो मो बिदिनो ओ जों अमाजों लोगोसे से जों नाखौबो जोङो फानफा फानैफानो जों हायो आरो नोंथां बेबायदि अमायाबो ओ गोबां जाथनि दं बिदिनो जोंनि लकेलफोरा एस से देरनो एसे टाइम लायो बिदिनो जों जुदि हाइब्रिद जाथखो जों लाबोबा बिदिनो हाब्रिद जाददा देरो अमानो जोङो बिदिनो ओ बारि बा बारि बागानफोराव मोननाय थास बायदिसिनाखौ जोङो ओ होयो बेजों लोगोसे ओ जोङो गुन्दै बायदिसिना फोरबो होनै जायो बिदिनो जों खायसे खायसेया ओ बाजाराव मोननाय दाना बायदि गुरफोरखौबो होयो बिदिनो अमाखौ अमायाबो गोबां बेराम जायो जायफोर अमाफोर खौ जोङो ओ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बा बिसिनि देरनाय खौ जों थाबनो लाबनो थाखाय जोङो बिसोरनो बायदिसिना मुलै बिदिनो भेक्सि सिन ओ बिदिनो बायदिसिना जों भिटामिनफोरखौ होनांगौ जायो ओ जायफोरखौ होया ब्ला जोंनि अमाफोरा थाबनो देरा बेबायदि देरैनि थाखाय जों नि जायफोर बिथांमोन फिसिग्रा बे फिसिग्राफोरा गोबां खस्थ जानांगौ जायो बा गोबां दिनालागै बा गोबां माहायालागै जोङो बे बेफोरखौ फिसिनानै आदार होगारबाय थानो गोनां जायो आरो नोंथां बेनिखायनो जों जुदि बिसोरनो ओ भिटामिन ओ बिदिनो मोजां मोजां आदारफोर होयोब्ला बा बिदिनो ओं जों बिदिनो जुदि फिलौ नि मुलि बा बिदिनो लिभारनि मुलि बिदिनो ओ बायदिसिनाफोर बेराम आजारनि जों जुदि भे सिन होयोब्ला बिथां ओ बा अमाफ्रा बे बेराम आजारनिफ्राय बारगगोन बे बेमार आजारनिफ्राय बारगनानै बा बिसोरो थाबैनो मोदोम जागोन बे मोदोम बा थाबैनो बि बे देरनानै जोङो बिसोरखौ थाब थाबैनो फाननानै जोङो गोबां रां मोननो हागोन आरो बेबायदिनो जोङो अ ना बेखौबो जोङो अमाजों लोगोसे जों नाखौबो लांफानो हायो जिहेथु जोङो अमानि जा गलाब बा अमानि जा फाराम बेे फार्मखौ जोङो बे हाखरफोरावनो बानायब्ला मोजां मानो होनोबा जोङो अमाया फिनो जानानै फिसिगोन बे फिनायखौ जोङो नानैनो दैयाव जों फुनो हायो जायखौ जों जायखौ ओह नाफोरा जानानै साबनो देरगोन बिदिनो नाफोरनोबो जोङो बिदिनो भिटामिन बायदिसिना मुलिफोर होयोब्ला जों बायनाय दाना फोर होयोब्ला एथ' खरसा जायो खिन्थु नाफोरा थाब देरो आरो नोंथां बिदिनो बिसोरफोरखौ फाननानै जोङो गोबां रां मोननो हायो बिदिनो जों न'खरफोर खौबो जोङो मोजाङै मोजां ओह सामलायलांनो हायो ओह जोंनि ओनसोलफोराबो मोजां जाबोयो लामाफोरा बा ओनसोलनि गामिफोराव जाखिनि बेखार सुबुं थानाय बिथांमोना जुदि बेफोरखौ खालामोब्ला जोबोर मोजां जायो मानो होनबा बेखार थास्लाय स्लाय जोङो अमा फिसिनाय ओह बा बिदिनो बायदिसिना अमाल' नङा बिदिनो दाउ बिदिनो हांसो बायदिसिना जेराव जोङो ओह बेखार थास्लाय स्लाय माबा मोनसे थाइसे थाइनै रां फैबाबोथ' बिथांमोना मायबा मोनसे मोनगोन बेफोरबायदि साननानै बिथांमोननो जुदि मावोब्ला बेखाराबो जोबगोन लोगोसे रां रुफाबो फैगोन न'खराबो जौगागोन गामियाबो जौगागोन बेफोरबायदि जों जुदि खालामोबा जोंनि जेनेबा अमा फिनाय गुबुन बिथिंफ्राबो जौगागोन आरो नोंथाङाबो ओह अमा फिनायनि सायाव माबायदि फिनांगौ बा माबायदि ओ जों खालामोब्ला अमानि ओ जोङो फैसा मोनगोन बा रां रूपा आरजिनो हागोन बेखौ नोंथाङा बे एसे फोरमायलाय आंनो।
औ-औ नोंथां औ नोंथां बुंनायानो दानि नोंथाङा बुंनाय बायदियानो जों अमा फिसिनानै बा अमाखौ जोङो न'खरारि। अमानि न'खराव दानि बे समाव माने आथिखाल मुगायाव गोबां अमा फिसाखौ नुनो मोनो जों न'खर-न'खर। जेराव सोरहाबा मासे सोरहाबा मानो सोराबा माथाम बेबायदिनो गोबां औ अमा फिसिनानै गावनि माने न'खरखौ सुंथांनोबो हायो जों नुबोदों दानिस बा अमा फिसिनाया जोंनि थाखाय मोनसे फालांगियारि बिथिङाव नोजोर बोना बांसिन न'खरानो अमाखौ फिसियो जेराव फ बेखौ ओ फिसानि फिसायाव बायना हाथाय बाजाराव फाननाय बे अमा फिसाखौ बाय लाना फैना बे गिबियाव बे जों बे। खौनो जोङो न'खराव ओ बायदिसिना आदार होनानै गुन्दै अफ्रि बेफोर थास'। बायदिसिना आदारजोंनो सानफ्रोमबो जाहोनानै बे अमाखौ गिदिर खालामै जेराव औ बेखौ जाहोनानै गिदिर खालामनानै उनाव जेब्ला गिदिर मोनसे ओ फाननाय मोनसे सम फैगोन बे समाव अब्लानो बेखौ फाननानै ओ रां। गुबुना गोबां रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनो जेराव मासे गिदिर। ब्रैजि बाजि केजि जानाय अमा मासेखौ जोङो जिबा रोजा बा नैजि। बेनि गेजेराव जों मोननो हायो जायखौ जोङो औ बे अमाजोंनो जोंहा गोबां ओ रां आरजियनायखौबो जों नुनो मोनो अमा फाननानै। दा थिगबायदिनो अमाया जोंहा जों अमाखौ मोननै रोखोमै मोननो हायो जेराव अमा बुन्दा आरो अमा बु बे मोननै अमा रोखोम जतनि अमाखौबो जोङो। फिसिनायखौ नुनो मोनो जेराव गोबां सोरबा खायसे सुबुङा अमा बुन्दिखौ फिसिनानै बे खौ ओ फिसा जाहोनानै बेनिफ्राय औ उन्दै-उन्दै फिसा-फिसा-फिसाफोरखौ बेबायदिनो हाथथाय बाजाराव। आदार जानो हानाय जानायनि उनाव हाथाय बाजाराव फानहैयो बेखौ बिदिनो अमाखौ फाननानै जों फ्राय औ मासेयाव थाम रोजाबा बे ब्रै रोजा बा बिनि सिङावबो फाननायखौ जों नुनो मोनो जायखौ गोबां सुबुंफोरा फिसिनो थाखाय बायनानै। लानानै थाङो बे अमा फिसाखौ बे अमा फिसाजोंनो ओ गिदिर बा गिदिर जानायनि उनाव बे अ'माजोंनो सुबुं माहारियाबा बेनिफ्राय। ओ फैसा आरजिनो हायो जायखौ जों जोङो अ'मा फिसिनानै ओ गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनो खायफाया बेबाय बेनो अमाजोंनो फार्मबो बानायना लायो जेराव ओ ओम मा जिनिफ्राय मा नैजि जिबा सिमहालागै अ'मा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदि फार्मनि गेजेरजों अ'मा फिसिनो हायोब्ला गोबां रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो औ जेराव अमानि गोनांथिया आथिखालनि बेे समाव ओरैबायदि बिनि ओ गोनांथिया जानानै फैदों जोंनि गेजेराव। अ'माखौ जोङो ओरैबायदि ओ जानायनिफ्राय जागासिनो दङ जेराव अमानि बेसेनाबो माने गोजौनिफ्राय गोजौआव थांगासिनो दङ जेराव सेरसे अमानि दामा आथिखालाव जों गामि ओनसोलफोराव ब्रैजौ थामजौनि गेजेराव मोनो ना थाय टावन सहरावआव थाङोब्ला बेखौ जोङो बाजौ द'जौनि सिङावनो मोना बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव। अ' मोना माने ओरैबायदि बेसेननि जानानै फैदों जुगाल मुगायाव अमाया जो नि थाखाय। मोनसे ओ जाग्रा मु बेदर बेनिफ्राय जों मोननो हायो बे बेदरखौनो गोबां सुबङानो जानानै जायोबा बेनिफ्राय थावनाय मोनो जा अ'मानि थावनाय बे बेनि थावनायानो आलादाखा बेखायनो गोबां सुबुङनो खौ बेदर खौ बायनानै जायो आरो बेनिफ्राय मोजां ओ थावनायखौ मोननो हायो। बे बादिनो अमाखौ जोंनिबा हाबा फोरबोफोरावबो जोङो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो जेराव अ'मा जोंनि ओम जोंनि हाबा होनोब्ला जों अमा बेवहाय मासे मानै अमाजों जों हाबा मोनसे खुंनो हागोन बेव औ गोबां ओम बिबांनि सुबुं अनजिमाखौ बे हाबायावनो बे अमाजोंनो माने आलासिफोरखौ संनाय जायो बे अमाजोंनो हाबा हाबा बायदिसिना फोरबोफोरा जोंनिया खुंजालाङो बिनिखायनो अमाया जोंनि था बा ओरैबायदि गोनांथार बेवहाय औ अमाखौ जोङो गावनो फिसिनानैबा जेराव जों गाव नोङो जानोबा गावनो उननि गोनांथियाव जों बेनि ओ मुलाम्फाखौ मोननो हायो बेबायदिनो अमा फिसिनायखौ जोङो नुना नै नुयोबा जोंनि समाज ओनसोलाव गामि ओनसोलाव गोबां जों न'अमा फिसिनायखौ नुनो मोनो जाय जों ओ अमानि माने गोनांथिया जोबोरैनो जानानै फैदों दानि बे आथिखाल मुगायाव बेखायनो अमाखौ ओ साफ्रोम न'खरावनो जों फिसिनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे बायदिसिना जिब जुनार फिसि नायखौबो जों नुयो जेराव अमाजों लोगोसे ना फिसिनाय नोंथाङा बुंलांदों जे ना फिसिनायाव अमानिफ्राय कि दाना बायदिसिना ओ बिसोरनि ओ जानानै खिनाय बा बे जोंनि नाफोराबो गोबां देरनो हायो जेराव नाफोर जों फक्रिफोरनिफ्रायबो बेफोरबायदिनो ओ नाफोरखौबो जोङो गोबां फालांगि बिथिङाव जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो बेफोरदिनो गोबां जिब जुनार फिसिनानै जोंनि न'खर बा जोंनि ओ जिउनि थांना थानायखौ जोङो बेफोरबायायदि जिब जुनार फिसिनानै जोङो आबुं खालामनो हायो बा मोननो हायो जेराव गासैबो सुबुङानो बे खामानिखौ बा बेबायदि जिब जुनार फिसिनानै गामनि फसंथानायखौ जों नुनो मोनो जेराव आथिखाल मुगायाव बेबो मोनसे गोरलै मोनसे फालांगियारि बिथिं जानानै फैदों। औ दां अमाखौ जोङो बेनि थाखाय ओंखायनो फिसिनाय जायोबा जेराव जोंनि न'खराव ओ माबाफोर आंखाल बा रांनि आंखालफोर बाय बेबायदि अमा मासे फाननानै गिदिर मासे फाननानै जोङो रां गोबां आरि जोंनो हायोबा बे जों रां जोंनो गावनि आंखालखौ सुफुंनो हायो। बेखौनो आं नोंथांनिसिमबो फोरमायहरनाय जाबाय नोंथांनि सोमोन्दै नोंथाङा सोंनाय लेखा आं अमानि सोमोन्दै ऐसे फोरमायना होबाय नोंथां।
न बे दोंथ
दे नोंथां बे दोनथ'नाय जाबाय दे नोंथां।